हेलौ नोंथां
हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि हामलनायखौ जासिहग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो
आं नोंथांनो मोनसे खोथा सावरायनो थाखायसो आङो फन खालामनाय जादों
अ नंगौ नामा नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा सावरायगोरनो हागोन
ओ आं सावरायनो लानाय आयदाया जाहैबाय मा ओ आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदों आङो दा आबाद होनोब्लानो जोंहा मिथिखायोखि आबादानो मानसिफोरनि सुबुंफोरनि जिउ थांना थानायनि मोनसे ओ राहाबो आरो आबाद गैयाब्लानो सुबुङा ओ आबादनि गेजेरजोंसो जानाय लोंनाय गासिखौबो ओ बुथुमनानै लानो हायो बा आबादनि गेजेरजोंसो जोङो गाव- गावबा गावनि उदैखौ सुफुंनानै लानो हायो आबाद मावग्राफोर गैयाब्ला जोङो रसा नांनानै थानो हाय रसा नांनानै थानांगौ जालांगोन बेफोरबायाददि होननानै बुंनो हायो आरो दा आबाद मावनायाव जोङो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोङो आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो आबाद मावग्राफ्रा ओ गाव गावनि थैखौ गोलोमदै खालामनानै बिसोरो आबादफोरखौ मावो दा आबाद मावनायावनो जोङो गिबियावनो मा खालामनांगोन जोङो हाफोरखौहाय मोजाङै सायख'नानै लानांगोन हाखौ मोजाङै सायख'नानै लानो रोंबासो जों बै हायावहाय माबायदि आबादखौ गायजागोन आरो बे फोरखौबो जोङो मोजाङै सानै हयै ओ बासिनानै लाग्रोनांगोन दा जोङो हाखौ बासिनानै लानायनि गेजेराव जोङो बेहाय बे हायावहाय मा जागोन बेखौ फसला बेनिखौ थि खालामखानानै जोङो हाखौ एवनानै लानांगोन आरो गिबियावनो हाखौ जोङो ओ जेब्ला हाखौ बेलथायनाय बायदि एवनानै खनसे एवनानै लायो अब्ला बैफोरो बैफोराव थानाय हाग्रा बायदिसिनाफोरा फिसा फिसा हाग्राफोरा बिसोरो ओ हाजोंहाय आलादा जानानै थायो आलादा जानायनि उनाव बेयो साननैसो उनावहाय बा सानसे उनावहाय बियो रानगोन आरो राननायनि उनावहाय बियो ओ जेब्ला रानो बेखौ जोङो हासिनिफोर एबा बायदिसिना ओ हाग्रा बोखारग्रा मुलिखौ ओ मुवाफोरजों जोङो बे हाग्राफोरखौ बोनानै ओ बै हानिफ्राय आलादा खालामनानै लाग्रोनो हायो बे हा ओ आलादा खालामनानै लानानै जोङो बै हाखौहाय आरोबाव फिन खेब हालेवबावनांगौ जायो बे हालेवखांनायनि उनावहाय जोङो आरोबाव जोङो गायथारनोसै समावहाय ओ बेवहाय आरोबाव जोङो हालेवबावनांगोन आरो बेखौ जों बे हाखौ जोङो फोमोननाय होननानै बुंनो हागोन ओ फोमोननायनि उनावहायसो जोङो गासैबो आबादफोरखौनो मावनो हायो सिगां समावहाय मा जायोमोन बैफोरखौ जोङो ओ खदाल एबा बेफोरबायदिजों जावग्लिनानै ओ हाफोरखौहाय ओ आबाद मावनो थाखाय थियारि खालामनानै लायोमोन ओ बिनि उनावहाय मोसौफोरजोंहाय नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो दा बिगियानारि आदबजों ओंखारनाय माखासे मेसिनफोर बा गारि मथरफोर जेनेबा ट्रेक्टर आरो पावार टिलार बेफोरबायदिखौ बाहायनानै हाफोरखौ एवनायखौ नुनो मोनो आरो दा जोङो ओम हाफोरखौ एवखांनायनि उनावहाय आबादफोरखौ मावनो थाखाय जोंङो थियारि खालामना लानांगौ जाय बेगरफोरखौ जोंङो बै ओ हायावहाय ओ फोगोन। बे हायावहाय जोंङो ओ मा खालामनांगोन बै बेगरखौ ओ लासैनो मानिे जेबादि आबाद गायगोन एबा माइ आबाद गायोब्ला जोङो बेखौ होनाय बादि खालामनांगोन बा बेखौ ओ दुब्लि एबा दै थानाय बेफोरबायदि जायगायाव गायनांगोन आरो दा जोङो बारियाव लायो बा मैगं थाइगं गायनायनिफाय जोङो ओ बेवहाय बाा मै गंनि जाय बेगरफोर बेखौहाय जोङो फोनांगोन बै बेगरफोरखौबो जोंङो जानला मोनला फैयोबा जानाय नङा बेखौबो जोंङो ओ सानसे बा साननै हरनै दैयाव सोमहाबनानै दोननांगौबो जायो। बबेबा बेगरफोरखौ आरो अबेबा बेगरफोरखौ जोंङो जोलैनि दोनखानाय हिसाबै बा ओ बै बेगरफोरा जाहाथे जेबो ओ रज'नायावहाय जेबो डिस्टार्ब जाया बेनि थाखाय जोंङो बैफोर बेगरफोरखौ जोलै मोजांखौ बासिनानै लाग्रोनाया मोजां। बेनिफ्राय जोंङो बै हायावबो हासार होखानोबो हायो आरो। हासार होनाय बा हासार होनायखौ जोंङो ओ गोबोरखि हासार बेफोरबायदिखौ होनानै लायोबा मोजां जायो नाथाय ओ दानि दिनावहाय ओंखारनाय माखासे मुलि बेफोरबायदि हासारफोरखौबो होनानै लानाय जायो रासायनारि हासार दा जोंङो बै बेफोर बेगरफोरखौ ओ फोनांगौ जायो आरो माखासे गायग्रा गायग्रा गायनानैबो जोंङो बै आबादफोरखौ फसल दिखांनो हायो आरो। बे फोग्राफोरखौ फोनाय जायो आरो माखासे गायग्रा आबादफोर जेरै ओ आलुफोर बा थारुन बेफोरबायदिखौ जोंङो गायनांगौसो जायो। दा बेफोरखौ गायनाया जाहैबाय जोंङो एसे गोजान गोजानहाय ओ आलु बेदरफोरखौ जाय ओ रज'गोन बेफोरबायदि मोखांखौ सिदा सिदा दोननानै बेफोरखौ गायनांगौ जायो आलि खोनानै एसे लोमबाव लोमबाव आलि खोनानै आरो। ओमफ्राय माखासे बैफोरबायदि बेगर फोनायफ्रा जोंङो ओ एसे एसे ट्राय ट्राइ खालामनानै बेखौ फोनांगौ बादि जायो जेब्ला फोगोन आरो बैफोर आलुफोराबो बा रज'गोन बेफोरबायदियाव जोंनो नांगौ बायदि बबेयावबा - हा होनांगौ जायो नाथाय बेैफोरबायदि फोनाय बेगरफोराव बेयाव हा होना नांनाय जाया ओमफ्राय ओ बेफोरबायदिनो जेब्ला ओ ओ बैफोर फसलफोरा लासै लासै जौगाबोनो हमो बैफोर जौगानायजों लोगोसे आरोबाव माखासे थाखुमानाय बेफोर हा ग्रा जाय फसलफोरखौ गाज्रि खालामनो नागिरग्रा बेफोरबायदियाबो लासै लासैनो रुज बोनो बोलो मोनो आरो बे हासारनि गेजेरजोंनो। दा जोंङो बेफोरखौ बै फसलफोरखौ नोजोर होनानै नायनांगोन खि जोंङो बैफोर फसलफोरा जाहाथे गाज्रि जाया बेनि थाखायनो जोंङो बैफोर हाग्रा बेफोर बिफांफोरखौ जोंनि एवखुनानै ओ बा माइसा दांनानै। बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंङो बैफोर हाग्राफोरखौ फोसाबनानै लानांगोन आरो जायनि गेजेरजों फसला मोजां जागोन नंङाब्ला जोंङो फसलफोरखौहाय ओ गाज्रि खालामनाय बेफोरबायदि जायो आरो नांगौ समाव जोंङो माखासे ओ जिरादफोरखौबो बाहायनांगौ जायो जुदि नोंङो फालांगिनि हिसाबै नोजोर नायनानै नोंङो आबाद फोरखौ खालामदोंब्ला बेवहाय माखासे हासारफोरखौबो हो साननांगोन आरो मुलिफोर जाय ओ एम्फौ बायदिफोरा अरनो हाया बेफोरबायदिनि थाखाय मुलि सारनानै जोङो बेफोर फसलफोरखौ मोजांङैनो मोजां फेदेरनानै जोंनि थाखाय मोजांङै दिखांनो हागोन आरो दिखांनो हानाय जागोन। दा आंनि आबादनि सायाव फंनैसो बुंनाया एसेबां जोब्बाय। दा नोंथांङा माबाफोर ओमफ्राय दानि सायाव बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथांङा बेसे ओ बे आबादनि बा माइनि आबादनि सोमोन्दै नोंथांङा मोजांङैनो फोरमायलांनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जेनेबा ज जों मिथिखाबाय बे माइ आदाबावदा जों बे जोंनि सुबुं एबा जोंनि बे बर' सुबुं समाजाव माबायदि गोनांथार? आ मोनसे आबाद आं दानिया नोंथांङा बेनि सोमोन्दैनो फोरमायनो सानदों आंबो आबाद मानि आंनिया गय बागान खालामनायनि सोमोन्दैसो बुंनो नागिरदों आरोना नोंथां एसे जों।
औ नोंथां दे।
बे जों फुलि खालामोब्ला एबा बेसेबां समाव एबा बेसेबां गोजौ उम। खालामनानै जों गायनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै आं बुंलांनो सानदों नोंथां। नोंथाङा खोनासंलाबानो जाबाय ना?
औ नोंथां।
उम।
गयनि-गयनि आबाद एबा गयनि आबाद आबादथ' होनना गयखौ माने बागान गय बागान खालामोबा मा खालामनांगौ गिबियावनो जेब्ला जोङो नोंथांनि न'आव जेनेबा गयफोर गय फुलिफोर एबा खालामनो मोजां बिफां दंबा एबा फिथाइ दंब्ला मादा बरहा जायखौ जोङो मा होनो उननि समाव जोङो बेखौ गायो बा जोंहा मोजां फिथाइ मोनगोन बेफोरबायदि आसा खालामनानै जोङो जेब्ला ओम गायनो नागिरो बेखौ जोङो गयखौ सिगां खालामनांगौ गोमोन खालामग्रोनांगोन आरो बे गय गोमोनखौ जोङो हाननानै जोङो दसे दसे सम दोननांगोन ओरैनो बिनि उनाव जोङो जेब्ला गायनो नागिरो अब्ला जोङो नोंहा बस्था बस्था जाय बस्था जायो आरो फिसा फेनला जायखिजाया मोनब्ला नोङो फ्लास्थिकनि बस्लायानो ओ जा एबा बस्थायानो जा एबा हा फाथो दुरुंनि बस्थायानो जा बेयाव जोङो बस्थायाव सोनानै बे गय गोमोनखौ जों बस्थायाव सोनानै जोङो दैयाव फुख्रिफ्राव एबा जामफैफ्राव एबा हाखरफ्राव सोमना दोननांगोन आरोना सोमना दोनोब्ला मानि मारै जायो बे सोमनायनि गुबै जाहोनानै जाबाय माने गाजाया थाब बेरो आरो, नोङो जे दिनाव एबा जे माबायाव बे गाजा हरनांगौ बैयाव माने थाब हरो जेरै जोङो जिबा दिनजों गाजा हरनो हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना जिबाबा नै नैजि दिनजों जों गाजा हरनायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जोङो औ बे गयखौ गोमोनखौ जोङो सोमोब्ला बै गयनि बिगुरा मा जायो गुरै जायो आरोना जायनि थाखाय दाजा हरनायाव गोरलै जायो नोङो गय ओरैनो गय गोमोनखौ नोङो ओरैनो गायजायो होननानै गायलाबायोबा माने थाब बिगुर हरा बियो सिगां सेवगारनांगोन सेवनायनि उनाव जेब्ला बै बिगुरा गुरै जागोन अब्लासो बै गाज्रि फिथाया माने थुसिबोनो हागोन आरो ना बे गय बिगुरखौ। बिनिखायनो जोङो गयखौ सोमनानै गायनाया गाहामसिन जायो।
जेब्ला नोङो गय गायनो नागिरो अब्ला नोङो लांदां जायगा खालामनानै लाग्रोखानांगोन आर ना नोङो अबे जायगायाव जों गायगोन बेखौ जोङो लांदां जायगा हालेवनानैबो जोङो दोननो हायो एबा जोङो हाग्राफोर एवस्रांनानैबो जोङो मा खालामनो हायो मोजां साफा खालामनानै जायगाखौ लानो हायो। बेबायदिनो जोङो गयखौ जेब्ला जोङो फुलि खालामगोन अब्ला जेब्ला उम गायनो नागिरगोन अब्ला जोङो मा होनो लाइननि मोनसे सिन बोनानै लाइन लाइन सिन सिन बोनानै जोङो मोजां गायनो हागोन बै लाइन लाइन सिन बोनायनि जाहोनानो जाहैबाय उनाव जेब्ला ओ बै गया देरो जेब्ला बिलाइ हरो अब्ला जोङो जावखुफिननायाव माने गाहाम एबा गोरलैयैनो जावखुनो हायो बे बेखौ नोजोर होनानै जोङो लाइन लाइन गायनांगोन नोङो जेब्ला गयखौ नोङो जानला मोनला गारलाबायनानै एबा मोनसे जायगायावनो थुबुरै दोनोब्ला जों बै गय जावफुयोब्ला बयनि गोदाया माने जोबोद खस्थ' जायो आरोना बैखौ नोजोर होनानै जोङो गोजान गोजान एसे गायनांगोन आरो बेबायदि ग गायनानै जेब्ला गायखाङो अब्ला नोङो खनथामसो जोङो बेयावनो खाथि खाथि जायगायावनो जोङो गायस्लायबाय थानांगोन होनना बेखौ जोङो गय खासि खालामनाय होननानै बुंनाय जायो बे गय खासि खालामनाया जाहैबाय जोङो बे खाथियाव एबा गाहायावनो थायो होननानै जों फोथायो आरोोना जेब्ला नोङो बांसिन जों बे गयखौ खासि खालामोन अब्ला जोङो बांसिन एबा खाथि बांसिन फिथाइ थायगोन एबा खाथियावनो गाहायावनो था होननानै जोङो ओ मोनथि मोनथियो आरो बिनि थाखायनो जोङो था खनथाम खनब्रै गायस्लायबा जोंहा मोजां बेबायदिनो जेब्ला जौग अब्ला जेब्ला गायनांगौ सम जायो अब्ला जोङो मा खालामो मोनसे बागानाव जोङो सोहैगोन आरोना जोङो नोंहा ग गय बागान मबा माबा मोनसे मा होनो गय बागान दंखायोबास बेनि सिङाव जोङो सोदेरनो हायो आरो गुबुन मोनसे एसे आलादा जायगा लानानैबो जों बेयाव जों सदेरनो हायो बै आलादा गुबुन जायगा सोदेरनाया जाहैबाय मोनसे माबा गोनां बेै सानदुं गोनां जानांगोन बेयो ज बै सान्दुं गैयाब्ला माने गयया देरख'नो हानाय नङा एब्ला मोजां मा जाया साइस्थ' गोनां जानाय नङा आरोना जेब्ला जों गायखाङो अब्ला जोङो सय द' फुट नङाबा बा फुट बेफोरबायदि गोसां जाया नो गोजान गोजान गो गायनांगोन आरो ना आरो जेब्ला मा होनो गायो अब्ला बे गया थ' जोंना सिनि द स्नि बोसोर बैसो बोसोर जाबासो जोंहा फिथाइ थायो होननानै जों मोनथियो आरो जेब्ला गया बेरायो अब्ला गि बेदायो बेरायोब्ला जोङो मा खालाम मा खालामनांगौ माने बै माखासे बे गय बिदायनाय बेखौ जोङो नोजोर होनानै माने मोजां लाखिनांगोन आरोना बेफोरबायदि जे जेब्ला गया थायो अब्ला जोङो बेखौ जों बागान होया बागानैबो फाननो हायो एबा जोङो न'आव हाननानैबो जों फाननो हायो न'आव हानोब्ला माने बांसिन फैसा थाङो एबा मा जायो खामला हमनांगौ जायो आरो बेनि थाखाय जोङ न'आव फाननायखौ बांसिनानो खालामा जेब्ला बागान गेदिर गाय अब्ला। नोङो बागानखौनो फाननानै जोङो फैसा आरजिनो हायो आरो ना। बेफोरनो जेनेबा मोनसे गय बागान खालामनायनि ओ माखासे आ मा आदबफोर बेरनाय जाबाय नोंथां। दे बिदिब्ला जाथ'सिगोन ना नोंथां?